हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां
आङो नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय ओ जेनाखि जों बैसागु बे आयदाखौ सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा फ्रि दं नामा नोंथां दायो औ बिदिब्ला जोङो बैसागु बेखौ सावरायनसै नामा नोंथां
औ नंगो नोंथां
नोंथाङा जागायनो ना आं जागायनो
नोंथाङानो जागायनो दे
औ औ
औ
जोङो बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे बयनिफ्राय देरसिन बा साब सिन मोनसे रंजालि फोरबो होननानै मिथिनो जायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगो नोंथां
दा बे बैसागो होननानै बुङोब्ला जोङो माबोरै फालियो होननानै बुङोब्ला मिथिनो हायोदि जेना खि जोंना फास्तावनो जाहैबाय मोसौ बैसागु होननाय जेनाखि जोंनि मान सि बैसागोनि सानसे सिगां जायो जायखौ जोङो संक्रान्तिबो होननानै मिथिनो मोननाय जायो
औ नंगो नोंथां
ख्रान्तियावहाय जोङो जोंनि मोसौफोरखौ जोंनि दुब्लिनि दैफोराव बा दहलाफोराव लांनानै थुखैहैनाय आरो बेजों लोगोसे जोङो फिथाइ फान्थाव आलु बेफोरखौ गानहोनानै जोङो थुखैनाय जायो आरो जोङो बेफोरखौ बायदि रोखोमनि ओ जेरै फिफांफोरजों बुब्राब बुब्राब बिसोरखौ थुखैनानै नआव लाबोफिननाय जायो आरो आरो जोंना संक्रान्ति होननानै बुङोब्ला खौ मिथिनो मोनबावो गोखा गोखै जानाय दिन होननानै त' बे गोखा गोखै जानाय बोथोरावहाय जोंना गोबांथार बायदि रोखोमनि जेरै जोंना फिफांफोर बा बिलाइ फिथाइ बेफोरखौ गासैखौबो लानानै मोनसे बेदरजों बा माबा मोनसे गाव गोजा जिखुनु जाया संनानै जायो आरो आरो बिदिनो जोंनि लोंग्रा बुस्थु सेरेबफोर बे फोरजोंबो लोंनो हा लोंनाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो बे फिफां बिलाइफोरखौ होनाय जायोदि जे लाफा फा सायख' बा माबा मोनसे फिथाइ सबायबिमा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि गासैबो जोंनि मैगंफोरखौ बुथुमनानै बेदरफोरजों संनानै जोङो गामि गामि बा न'खर न'खर जालाय लायो आरो
औ नोंगौ नोंथां
जोङो बैसागु दिनाव जोङो रंजायो बाजायो जोङो न'खर न'खर हाबनानै खाम ज'था सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै जोङो रंजायो मोसायो मुसुरो गान खनै खनै बेबायदिनो जोंनि रंजालि फोरबोखौ जोङो फालिनाय जायो आरो जोङो स्नि स्नि दिनसिमहालागै बे रंजालि फोरबोखौ फालिनाय जायो
औ नोंगौ
नोंथांमोननिथिं माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंगो नोंथां ओ जोंनिथिं नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बे बिदिनो फालिनाय जायो नाथाय ओ माने जोंनिथिं मानसि बैसागो औ मानसि बैसागो खालि औ गामिनि बयबो बोराय बोरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गोथायफोरा बयबो ओंखारनानै माने गामियाव औ
ओ फुजा होयो।
औ नंगौ नोंथां।
औ फोजा होनानै गेदेरफोरखौ खुलोमनाय जायो ओमफ्राय आ आरो बाव ओ मानसि गेदेमा मानसिनि नआव थांनानै माने
औ नोंथां
औ औ खो खुलुमनाय जायो ओमफ्राय आरो ओ दामजोफोर लानानै मोसायो नाय जायो। जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थरखा बेफोर खौ दामजुफोरखौ लानानै न न मोसायो आरो। बे न न औ नगौ बे न' न' मोसानो थांनायाव औ सोरबा सोरबा माइरं फोर होयो। रांफोर होयो औ नंगौ नोंथां बे बेफोरबायदि इखौ लानानै ओ बैसागो जोबनायनि उनावहाय ओ लावखार ओंखाम जानाय बायदि बयबो ज जानानै नानै जायो ओंखाम लावखार औ ओमफ्राय आरोबाव ओ बिदि जायाब्ला औ जोंनिथिं माने बे रांजोंनो ओ थाव ओमफ्राय संख्रि बेबायदि ओ मुवाखौ बायनानै माने राननानै लायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ आरो जोङो बेजों लोगोसे नुनो मोनबावो खि जोंनि बर बरनि दखना बा गामसा हौवाफ्रा गामसा हिनजाव फोरा दखना आरो आरनाइ गोथां गाबनि दाउदै गाबनि बेफोरखौ गाननानै खरआवहाय बिबार थुलायनानै जोंनि बर आइजोफोरा बा जोंनि हौवाफ्रा बिराद रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नाथाय आथिखालाव गोदोनि जेरैहाय खुगाफोरजों मेथाइ खननानै खाम जथा सिफुं फुं बेफोरखौ लानानै मोसानायखौ नुयोमोन दानि बोथो थोरावहाय जेनाखि दामग्रा बे बेसादफोर बक्सफोर बे बेफोरबायदिखौ लानानै मोसानाय बेफोरबायदि बिदिखौ बांसिन नुनो मोनसै आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां दा बुंनो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिननि रंजानाय बेफोरो बांसिन मेहेर गोनांसिनमोन आरो। जेरै खुगाजों खुगाजों खननानै मोसायोमोन। दामोमोन देयोमोन बयबो बैनि न'खर न'खर बैनि न'खर थांलायनानै बांसिन रंजायोमोन आरो गोदोनि दिनाव।
औ।
दानि जुग नि मानसिफोराथ' आरो गाननाय जोमनायखौबोथ' बिदि एथ'बां बिदि सानला खि गान गानथारनांगौ होननानै। नाथाय गोदोनि मानसिफोरा उन्दै उन्दैनिफ्राय लानानैनो दख'ना गामसा बेफोरखौ गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां दा बे नोंथांनिथिं संक्रान्ति होननाय बेखौ फालियोना फालि या खि बाव जों मिथि नो मोनो एकस'था मैगंफोर होब्ला जे बियो संक्रान थियाव जानांगौ होननानै दा नोंथांमोननिथिं बेखौ जायोना जाया?
औ खायफाया जायो आरो ओ खायफाया जाया बिदि। जोंबो जानो मोनाखै नाथाय थेवबाबो मा मा जायो एसे बिलाइफोरनि मुंखौ बुंंनैसै आं। औ औ ओ बे ओम दिंखिया आरो बाव मानि मुनि नरसिं बिलाइ औ आरोबाव मोनसे दङ किफिलेवा बेफोरबायदि औ बेफोरबायदिखौ माने जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
औ
आरो बेजों लोगोसे ओरै फिथाइ सबाय बिमाफोर बा माबा मोनसे जायखि जाया जों ओंख्रि जा ग्रा आलु बेफोरखौनो ज' खालामनानै जोंनिथिं संनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
जों अमा बेदर बा दाउ बेदर बेफोरजों संनानै जेनाखि जोंनि सेरेप बेफोरजों लोंनायबो जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ
औ नोंथां
औ
दा नोंथाङा बे रंजालि बैसागुखौ मोजां मोनोना नोंथां?
औ मोजां मोनो नोंथां मानो होनो ब्ला जोंनि बेनो गेदेरसिन माने फोरबो बर'फोरनि।
औ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथां अ नों औ नोंथांमोन निथिं माने ओ दाबो मेथाइ खोनोना ओ खोगाजों मेथाइ खन्नानै माने आ न' न' मोसायो नामा?
नंगौ नोंथां नंगौ दाबो जोंनि हरै जेनाखि जोङो सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै खाम सिफुं बिदि फोरखौ लानानै दलफोरखौ दामै दामै न'खर न'खर थांनानै जे मोसायो मेथाइ खनो आरो जोंनि देरसिनफोरखौ सन्मान लायो। आरो उन्दैसिनफोरखौ जोङो मानहै जोंनि आसिरबादखौ बा बोर खौ जोङो होनाय जायो बेबायदिनो जोङो जोंनि रं जालि बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो।
औ नंगौ
औ नोंथां अब्ला नोंथाङा माबाफोर बुंबावनांगौ दं नामा नोंथां
औ नोंथां ओ माने ओ दा ओ गोदोथ ओ खाम सिफुं लानानै ओ ओ माने न' न' मोसायोमोन दाथ' गोबाङानो माने बक्सफोरखौबो लानानै माने न' न' औ बे बक्सफोरखौ लानानै मोसाबाय थायोबाथाय जोंनि खाम सिफुं दामनानै मोसानाया गोमाना थागोन सानसे बेनि सायाव औ नोंथाङा बेनि सायाव एसे बुंनो हागोन बुंगोन नामा
औ नंगौ नोंथां जे खाम सिफुं दामनाय बेफोरखौथ' जोङो दा जोंनि ओ समाननि मानसिफ्राथ' एसेबाबो जोङो नुबोनाय मिथिबोनाय मानसि बिनि थाखायनो दा जोंनो नाजानांगौखि दानि जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो जोंखौ नुनानै जों बिसोरखौ फोरोंनानै बिसोरो उननि समाव फैबाय थानाय समफोरावबो बि खाम सिफुं सेरजाफोरखौ लानानै जोंनि बर'नि हारिमुखौ बे रंजालि बैसागुखौ गोदोनि दिननि बायदिनो फालिलांबाय थानो हायो आरो
औ नोंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबायमोन
औ नोंगौ नोंथां
नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नंगो नोंथां
औ बिदिब्ला दोनथ'लायसै नोंथां
औ नोंगो नोंथां जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ
औ गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों